खोनादोना औ खोनादों नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय जे बि गियाननि आदब खायदाजों जोंना माबायदि मुलाम्फा जादों बा खहा जादों नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
आथिथ बि
गोबां गोबाङानो सोलायदों नङा होमबा गोदोनिफ्राय आथिखालसिम गोबाङानो सोलायदों जेरै मावनाय दांनाय आबादफोरनिफ्रायनो नायनानै थाङोब्ला नुनो थाङो जे गोदोथ' जोङो माइ आबाद गायनाय फुनाय बिब्दिनो बायदिसिना आबादावनो जोङोर ट्रेक्टरफोरखौ बाहायामोन जेरै जोङो मोसौ हाल बेफोरजों बाहायनाय जायोमोन ओमफाय आथिखालावहाय दायो ट्रेक्टर मिेसिन मेचन माइ गायनोबाबो जों मेसिनजोंसो गायनाय जायो आरो हानोबाबो जोंना मेचिनजोंसो हानाय जायो बेफोर गोबां बुस्थुफोरानो सोलायनो हमबाय आरो गारि मथर गारि मथराथ' गोदो गैयानोमोन आबै आबौ मोननि समावहाय मोसौ गारि बिदिनो गराइ गारि बेफोरजोंसो जोङो लामा हान्थियोमोन नाथाय आथिखालावहाय फैयै फैयै जोंना गारि मथरजोंसो थांनाय जायो जेरावबो मानो होननानै बुङोब्ला आरो गारि मथर जों थाङोब्लाबो जोंना गोबां लामा हान्थिनो हायो बिनि थाखायनो जोङो गारि मथरखौबो दिहुननाय जादों आरो जोंना गारि मथर जेसेबांनो बांदों एसेबांनो जोंहा खहाबो जानो हमदों मानो होननानै बुङोब्ला गारि मथरनि जिथु ओंखारनाय गेस बे गेसजोंहाय जोंहा गोबां गोबां खहा थायो मानो होननानै बुङोब्ला गारि मथर खौ जोङो सालायनो थाखाय जोंनो पेट्रलनि एबा दिडिजेल थाव बिनि गोनांथि जायो जिथु बे थाव डिजेल बेफोरो खामनानै उखुन्दै जायो उखुन्दै जानानै गाज्रि गाज्रि जे गेस ओंखारो बे गेस आाहाय जों सुबुं माहारिनाव हाबनानै जों सुबुं माहारिखौ जोबोद खहा खालामो आरो जोंनाव बेमार सोमजिनो हायो बिब्दिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाया सैथ थोआनो। ओ जोंना ओ बिब्दिनो बिगियाननि जौगानायजों गोबां बिथिङावनो जोंना सोलायनायबो फैदों आरो जोंना फारसेथिं नायोब्ला खहाबो जानायखौ नुदों आरो। जेरैबायदि जोंना ओ गोदोथ' जोंना मबाइल फन बायदिबो गैयामोन नालाय। ओ नाथाय जोङो दानि समाव मबाइल फननि गेजेरजोंबो जोंहा ओ गोजानफोराव थानाय सुबुंफोरजों बा न'नि सुबुंफोरजों जोंना खबर लालायनो हायो बा जोङो सोलोंथाइ बिथिं ङावबो बायदिसिना जेरै मिथियै बाथ्राफोरखौ बा खौरांफोरखौबो जोङो ओ मिथिनो मोननाय जाबाय आरो। नाथाय जोङो ओ दानि समाव नायनो थाङोब्ला नुदों जे जोंना उन्दै गथ'फोरा बांसिन बिब्दि मबाइल फन बाहायनायनि थाखायबो जोंना ओ खायसेया मेगन गाज्रि नङाब्ला खायसेया बेरामफोर खर' गाज्रि जानाय बायदिखौबो नुदों आरो। ओ बे आरो जोङो ओ बेनि अनगायैबो जोङो आथिखाल समाव खायसेखौ नु जों जे मबाइल फननि गेजेरजोंनो आबाद फोथाराव जे हाया मोजां नंगौना नङा नङाबा जोंहा ओ आबादफोराव मा हासार हासार बाहायनांगौ आरो माबायदि जोंना आबादखौ मावनांगौ बिब्दि आदब खायदाखौबो जोंना मबाइलनि गेजेरजों जोंनो ओ मिथिनायबो जादों आरो आरो जोंहा फारसेथिं नायनो थाङोब्ला ब्ला नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायनाय जे जोंना गोदोथ' बिब्दिनो मा होनो आबाद मावनो थाखायबो बिब्दि ट्रेक्टर बायदि गैयामोन नालाय। ओ नाथाय जोङो ओ दानि समाव बिब्दिखौ बिब्दि सुबिदाखौ नुनो थाङो आरो। बेबायदिनो जोंना सोलोंथाइनि फारसेबो नायनो थाङोब्ला गोदोथ' जोंना ओ समानै सोलों थाइ होनाय जायामोन जेरै जोंना आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बांसिन सुबिदा होनाय जायामोन नाथाय जोङो ओ आथिखालाव गासैखौबो समानै सुबिदा होनाय जायो। जायो आरो ओ जायनि जाहोनाव जोंना सोलोंथाइखौ गासैबो लानो हायो। आरो जोंना सोलोंथाइया आथिखाल समाव जोङो नायनो थाङोब्ला ओ जेरै जोंहा ओ गोजान जायगाफोराव सोलोंथायाइ लानो थाखाय गोब्राब जायोमोन। बा जोङो थांनो उसुबिदा बा रांनि आंखालफोर जानायनि जाउनाव जोंहा गोजौ सोलोंथाइफोर लानो हाया जायोमोन। नाथाय जोंना आथिखाल समाव ओ गामि ओनसोल ओनसोलफोराव बा खाथि ओनसोलफोरावनो बिबदि सोलोंसालिफोर गायसननानै जोंहा ओ मा होनो सोलोंथाइ लानो सुबिदा मोनबाय आरो। आरो फारसेथिं जोंहा ओ जेरै हान्था मेलाफोरनि फारसेथिंबो नायोबा ओ गोदोथ' जोंना हान्था मेलाफोरा जोबोर गाज्रिमोन जायनि जाउनाव जोंहा गोजान जायगाफोराव हान्थिनो थाखाय गोबां उसुबिदा जायोमोन बा जोंहा खम समनि गेजेराव मोनहैयामोन आरो गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो। नाथाय जोङो आथिखालाव हान्था मेलाफोरखौबो सर सकारा गोसो होनायजों लोगोसे मोजां खालामबोनानै जोंना गोजान लामाफोराव थांनो गोनांब्लाबो जेबो उसुबिदा जाया बा जेबो जाब्रथायनि मोगा मोगि जानो नाङा आरो। आरो खम समनि गेजेरावनो जोंहा सहैनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोंना बिगियाननि जौगानायजों जेरै गोजान जायगाफोराव गोदो जोंना थाबायनानैनो हान्थियोमोन। बा जोंहा साइकेल बायदिजों जेरै नोंथाङा फोरमायदों मोसौ गारि बायदिजोंसो जोंना हान्थियोमोन आरो बेवहाय जोंना समाबो जोबोर गोबाव लायोमोन आरो थांनायावबो एसे खस्थ'मोन आरो
औ
नाथाय जोंना आथिखाल समाव गोबां बिब्दिनो जेरै अख्रां दावबायनाय बा जोंना जाहाज ट्रेन नङाब्ला बायदिसिना फिसा फिसा गारिफोर ओंखारनायजों जोंना बायदिसिना बेरामफोर जाब्लाबो जोंहा खम समावनो सहैनो हानाय जाबाय आरो फारसेथिं नायोब्ला जोंना बेनि मा होनो खहाबो दङ। जेरै जोंना बे गारिफोरनि ओमफ्राय ओंखारनाय थुंलाफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ नोंथाङा बेनि बागै एसे फोरमायबावनो नामा?
औ औ फोरमाय जायो। बिब्दिनो गारि मथर बुंब्लाथ' जों बयबो मिथियो आरो जुदि गारि मथरा जोंनि थाखाय मोजांबो खालामदों आरो गाज्रिबो खालामदों
औ
बिब्दियैनो ओ गोदोनि दिनावहाय जोङो बे आबौमोना लोमजा बायोब्लाबो बिबदिनो गाज्रि अबस्था जेरै बिबदिनो लोमजा साजा बिब्दि जाबाय बायबाबो अजाफोर होसोनो थाखाय डक्टरफोर होसोनो थाखाय गारि मथर मोनामोन थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो बिदिनो मोसौ गा बि बिदिनो बायदिसिना जों थांनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय गारि मथर जोंसो जोङो हान्थिनाय जायो लोमजा साजा जाब्लाबो बिनि जाउनावनो गोदो थाब सहैनायनि थाब सहैनाय थाब जयैनि जाहोनावनो गोदो आबै आबौमोना गावनि जिउखौ खना लानो गोनां जादोंमोन आरो आथिखालावहाय लोमजा साजा जाबाय बाबब्लाबो जोङो गारि मथरजों थांनानै थाब सहैनानै गावनि ज बे लोमजानाय बेमार जानाय बेफोरखौहाय ओ खहा जानायनिफ्राय जोंनि जिउआ खहा जानायनिफ्राय जों बासिनो हायो। नङा होमबा नोंथां? आरो बिब्दिनो आथिखालावथ' गारि मथरा जोबोद बांबाय नङा होमबा बिदिनो जोङो स्कुल कलेज थांनोब्लाबो जोङो गारि मथरजों थांनानै हान्थिनानै जों गारि मथरजोंों हान्थिनानै जोङो थाब सहैनो हायो। ओ
जोंना बिदिनो स्कुल कलेजा गोजान गोजानाव थायोबा फरिखा एगजामफोर बिदिनो होनो थाङोब्ला ब्ला जोङो एजामखौ एगजामखौ होसोनो थाखाय टाइम टाइमखौ होसोनो थाखाय जोंहा गारि मथरखौ बाहायनानै जोङो गोरलैयैनो जों समसिम जों जेथु थांनो गोनां जायगासिम जोङो गोरलैयैनो हान्थिलांनो हायो। आरो मबाइल बायदिसिना बिब्दिनि सायाव नायनो होन थाङोब्ला आथिखालावथ' जिथु गेदेरफोर मानसिनिख्रुइ उन्दै मानसिफोरासो बांसिन मबाइल बे इउस खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? ओ आ आथिखालावथ' बांसिनानो गथ'फोरासो मबाइलखौ सालायनाय जायो। आरो बिबदिनो मबाइलावहाय गोबां गेलेग्रा आगजु जेरै खोनानो मोनदों फ्रि फायारनो पाबजिनो बिब्दिखौ बांसिन गेलेयो आरो इन्सटाग्राम बेफोरखौ बांसिन इउस खालामो आरोना। जोंनि थाखाय मबाइलाबो मोजांबो लाबोदों गाज्रिबो लाबोदों। जाय मोजाङै बाहायनो रोङो बियो माने मोजाङैनो बाहायलांदों आरो ना। आरो जाय गाज्रि बाहायदों बे गाज्रि बाहायलांदों। ओ मोजां बाहायदों बुङोब्ला ओ बिब्दिनो फरायनायनि बायदिसिना बेफोरबायदि फरायनायनि फरायनायनि बागै ओ नायोब्ला जेरै एन्सारफोरजों नायागिरो बेफोरावहाय जोंनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा आरोना ओमफ्राय बिब्दिनो जोङो गाज्रियाव बाहायोबा बिब्दिनो खेल गेलेनाय बिबदिनो इन्सटाग्रामफोराव ल खालामनाय उन्दै उन्दै गथ'फोरा बेफोराव जोबोद खहा आरो जोंहा।
औ
थ' थाङाबो एसे होनबावदो नामा।
औ नोंथां ओ जोंना ओ बिब्दिनो जोंना बि गियाननि फारसे बा जौगानायनि फारसे नायोब्ला बिब्दिनो फारसेथिं खहाबो नुयो आरो फारसेथिं मुलाम्फाबो नुयो आरो। जेरै जोंना दानि समाव नायोब्ला आबाद फोथारफोरावबो जोंना गोबां रासायनारिक हासारफोर बाहायनाय जायो आरो। जायनि जााहनाव जोंना हाफोरा गाज्रि जालांनो हमदों। नाथाय जोंना गोदो बिब्दि ओ बांसिन रासायनारिक हासार बाहायालासिनो जोंना न'खर न'खरनिनो हासार बायदि जेरै गोबोर हासार बायदिखौनो बाहायनायनि जाउनाव जोंना हाफोराबो मोजां थायोमोन आरो। आरो जोंना जेबो जेरै जब्राफोरबो जायामोन आरो जेरै दानि समाव जोंहा ओ बिब्दि हासार बाहायनाय बा मुलि बाहायनाय मैगंफोरखौ जानानै जोंहा देहा फोराबो लोरबां जालांनो हमदों आरो जोंना ओ बांसिन जोङो आथिखाल समाव जब्रायाव गोलैनायखौ नुयो आरो नायनो थाङोब्ला ओ आरो बि दिनो जोंना फारसेथिं नायोब्ला जेरै गोबां गोदोर गोदोर नोगोरफोराव दारिमिनफोर खुलिनानै जोंना बेनिफ्राय ओंखारनाय बारहावायाबो जोंखौ गुबुंले खालामो। आरो जायनि जाहोनाव गोबां बेराम जेरै केन्सार बायदि गिदिर गिदिर बेराम जानायखौबो नुदों। आरो फारसेथिं जोंना दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गुबुंले दैयाबो ओ दैखौ जोंना गुबुंले खालामनायनि जाहोनाव गोबां बेनिफ्रायबो मेलेरिया बायदिसिना बेरामफोर जानायखौ जोङो नुबोदों आरो नोंथां। नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। दा बे नोंथां समाबो जाबाय
औ नोंथां, गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोदो-गोजोननाय थाबाय
औ